हो नोंथां औ औ होनोमबा जोङो नोंथां आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय नोंथांखौ कल खालामदों। नोंथाङा सावरायनो हागोन ना?
हागोन नोंथां औ।
औ होमबा नोंथां जोङो बे ओ बर' बर'फोरा बा जोङो माखासे माने दैनिफ्राय
औ
ओ ना बा एम्फौ एनला बेफोरबायदि जोङो नायगिरनानै जायो। ओ बैफोर ओ ना एबा फौ एनला नायगिरनानै जानायनि सायावनो जोङो एसे सावरायनि जोङो मा बेखौ एम्फौखौ जोङो बैफोर एम्फौ एनला फोर मा बा ना नाफोरा मा मा आरो जोङो मा रोखोम रोै बेखौ हमो एबा नायागिरनानै जोङो जायो बेनि बा बेनो ओ जोङो एसे बेखेवलायनानै जोङो सावरायनोसै। औ बा आं गिबियावनो एसे फोरमायग्रोनसै आरोना नोंथांनि सिगाङाव
औ नोंथां दे।
औ जोङो ओ जोंनावबा बेफोरबायदि बा जों बर' हारिनि बा बर' सुबुंफोरनियाव जों मोनसे आ बेफोरबायदि हुदा दङदि माने दैमाफोराव थांनानै जोङो बायदिसिना नाजों लोगोसे जोङो बायदिसिना एम्फौ एनलाफोरखौबो जोङो लाबोनानै बा हमनानै जोङो जाफैयो। बेखौ माने बेफोरबायदि नायगिना जानाय बा नायगिना जानो थाखाय जोङो ओ जोबोद मोजां मोनो आरो बे बेबायदियैनो जोङो ओ बा गोबां समाव बा जोङो दैज्लां बोथोरनि दै देरनायाव बा दैबाना समाव बा जोङो मेसें बोथोरनि दै राननाय बा दै एसे जेब्ला रानो अब्लानिया जों बै समाव बेफोरबायदि गोबां रो खोमनि नाफोर बा एम्फौ एनलाफोरखौ जोङो नायगिरनानै जायो। जेरै जोङो ओ दैज्लां बोथोराव जोङो माखासे रोखोमनि जोङो नाफोरखौ बायदिसिना ओ आयदा खादबजों जोङो हमनानै जोङो जाफैयो। जेरै जोङो ओ आस्रा जेफोर जोङो सारो। लोगोसे जोङो जेखाइ खबाइजों जोङो दुब्लिफोराव बा बबेबा बिलोफोराव जोङो थांनानै ओ माने गाफ्ले गाफ्लेयै बोङो जुग्रुब ओ जुग्रुुबनानै जोङो नाफोर खौ जोङो गुरहैयो।
औ।
माखासे रोखोमनि बा आलादा आलादा रोखोमनि जोङो नाफोरखौ मोनो। जेरै जोङो बेंसि ना फिथिख्रि ना मावा ना बोथिया ना ओमफ्राय थोरि थुरि ना लोगोसे जोङो नास्राय गोरै बे दै गोदाननि फिसा फिसा जोङो माखासे नास्राय नाफोरखौ गोरै नाफोरखौ जोङो बेफोराव मोननो हायो आरो बे बे जोङो बे गुरनायावनो बा जेखाइ हखांनायावनो जोङो ओ एम्फौफोरबो जों मोननो हायो जेरै एम्फौ होननानै बुङोबा बेयो ओ सेंखावरि गांजेमा ओ खांख्राइ आरो माखासेफोर बोरै जोंनिथिं ओ बुंनाय माने नाम होनाय दङ बेखौबो जोंनिथिं बिदि गाब्रि जुजिमा होननाय दङ मोनसे एम्फौ बेखौ जोंनिथिं बेबायदि गाबज्रियो बियो एसे गोलाव गोलाव जायो आरोना बियो ओ ओरैनो एम्फौ बायदि बेयो अरनो हायो अरबाथाय माने सायो बिराद। बेफोरबायदि एम्फौफोरखौ जोङो बे जेखाइ हखांनायाव जोङो मोननो थाङो। बा बेबायदिनो लाबोनानै जों बैफोरखौ माने जायो आरो। बेजों लोगोसे जोङो आरो माखासे रोखोम नि आइजेंफोर बाहायनानै जोङो नाफोरखौ जोङो दै हमहोयो। हमो एबा जोङो सायो जेरै सेन फल' खखा खाखि ओ बैफोरबायदिजोंबो जोङो नाखौ सानानै दैनि दैयावहाय खानानै जोङो नाफोरखौ हमनानै लाबोयो बा मोनहायो। ओ लोगोसे जोङो जायखौ जों फासि जाल बा जोङो जायो माने जाय जेआव नाफोरा गोदोनायाव थे थे नांथेनानै थायोबा नांथानानै थानायनि थाखाय जों बेखौ फासि जे होनो। बे बे जेखौबो जोङो दैफोराव बा ना गोनां बा एसे गोथौ दैफोराव जोङो होना दोननानै बेयाव नांहोनानै जोङो नाफोरखौ हमो हमनानै लाबोयो। ओ थिग बेबायदिनो आरो माखासे समाव जोङो मे-मेसें बोथोरावबो जोङो बेफोरबायदि ओ मेथ'खा एबा नोलो हाग्रा बैफोरखौ जोङो सानदेंगाजों गुरनानै गुरो गुरनाय समाव जोङो बेफोरबायदिनो गांजेमा सेंखावरि खुसिया आरो ओ बेफोरबायदिनो बायदि रोखोमनि जों नाफोरखौ जोङो मोननो हायो।
औ
ओमफाय जों आरो खांख्राइफोरखौ ओ जावनानै लायो जोङो दैमा गराफोराव बा बबेबा दैसा गरा गराफोराव बियो खांख्राइफोरा गोबां गुदुंफोरनानै थायो। अब्लानिया जोङो बे खांख्राइफोरखौ बेयाव जावनानै लायो जोङो माने मिथिगौदि ओ खांख्राइआ बाहेरायावबो थायो आरो ओ गुदुङावबो थायो। जोङो दैज्लां समाव बांसिन बायजोआव थानायखौ ओंखारनानै थानायखौ जों नुनो मोनो आरो मानोना जोंनि मानसिफोरा बे बायजोआव थानाय खांख्राइफोरखौ बांद्राय जानो नागिरा। मानो होनोब्ला बियो बायजोआव थानाय समाव मेजेम थाया होननानै जोङो मिथिनानै मोनो। बेनि थाखायनो जोङो दैज्लांनि ओंखारनाय खांख्राइफोरखौ बांद्राय जानो नागिरा नाथाय जोङो बै मेसें बोथोराव जेब्ला बेयो गुदुं खरनानै थायो अब्लानिया बा बे दैज्लां बोथोरावबो गुदुङावबो थायो बिसोरबो अब्लानिया बे गुद गुदुङाव थानायफोरखौबा जोङो नायगिरो आरो मानोना गुदुङाव थानाया जोबोर मेजेम गोनां जायो आरो जानो थाखाय जोङ गोथाव जायो बेनिखायनो जोङो बेफोरबायदि गुदुङाव थानायखौसो जों बांसिन नायगिरो खांख्राइखौ औ बेबायदिनो ओमफ्राय आरो जोङो एम्बौ ओ ए एम्फुखौबो जोङो आरो बेबायदिनो जोङो नायगिर जायो बे एम्बुआबोथ' दैयावनो थायो नङा हबा नोंथां औ औ बेबायदिनो जोङो एम्बुखौ बे जेब्ला ओ अखा हाजेननाय दैज्लां बोथोरनि अखा हाजेननाय दै दा मोनो अब्लानिया बे एम्बुफोरा ओ दैयाव ओंखारनानै दैजि दै जिरि बा दै थौलेफोराव ओंखारनानै गोबां गाबो बा अखा लेंहरो। माने बै स गाबनायखौ संना थांनानै जोङो बेखौ बुथारना लाबोनानै जोङो जाफैयो बेबायदि दङ मे
औ
आथिखालावथ' जों बेफोरखौ मोननो बिराद गोब्राबसै नोंथां अ ओ औ नों नोंथाङाबो बेनि बागैनो एसे फोरमायनानै होदो नोंथाङा माबायदि बेबायदि नायगिरनानै जायोबा मा मा आरो
औ
नोंथांमोनथिं मा रोखोमनि नाफोर बा एम्फौ एनलाफोर नायगिरनानै जायो
औ दा जोंनि ओनसोलावहाय मा मा एम्फौ नागिरनानै जायो ओमफाय एम्फौनि बेलाखौ सिङाव बुंग्रोनोसै आं नोंथां
औ
औ दा एम्फौ बेला होननानै बुङोब्लाथाय जोङो नागिरनानै मोननाय ओ जोङो गुसेंग्रा गुसिंग्रायाबो जोंना जोबोद गोथाव जानो बेखौ जों फ्राय एवनानैबो जानो हायो गेसरेम गोथाव जायो
उम
आरो जोंहा थाबावबाय बिदिनो एम्फौ ओ एम्फौ लाथा होनो बै माबा फाङावबो थायो सम बिफाङाव फिथोब थोबनानै थायो जे बे बिफाङाव ओ बेखौ हानना लाबोनानै बेखौबो जानाय जायो। आरो बिदिनो गुनजेत बेफोरखौ बै औवा गोरानफ्राव थानाय बा अबावबा दंफां गोरानफ्राव थानाय बेफोरखौ मोनबाथाय बेफोरखौबो जायो एम्फौ हारियाव। आरो बिदिनो दंबावो जोंहा ओ न'आव फिसिनाय बे एम्फौ ओ मा होनो बेखौ एम्फौ लाथायानो होनो नामा बेखौबो एम्फौ इन्दि एम्फौ। इन्दिजों फिनाय एम्फौ बेबो जानो जोबोद गोथाव। दा ना हारियाव बुंनो थाङोबा जोंनियावबो नोंथाङानो जिखिनि माखा से बुंलांदों थारैनो जोंनि जायगायावबो बेफोरबायदि नाखौ मोननाय जायो‌ जेरै थुरि थिख्रि बालाबाथिया थेंगोना सिंगि मा आ बै ना मावा आरो
औ
ओ खुसिया बेफोरबायदिनो गोबां नाफोरखौ मोननाय जायो खावै। बेफोरबायदि नाफोरखौहाय जोंनि ओनसोलफ्रावबो मोननाय जायो आरो थिग ओमफाय एसे गांजेमाखौहाय एसे खम मोननायखौ नुनो मोनो फ्राय जोंनि ओनसोलावहाय। गांजेमाखौ मोननो थांला थिग बेबायदिनो जोंनि ओनसोलावहायबो बेफोरबायदि मोनो नाफोरखौ ओ जेब्ला बैसाग दाननि अखा हाजेनो अब्ला बै बिलोजों थाफाना देरनाय नांजाबदेरनाय लङा बा दैसा बेफोरजों बिसोर दावखोबोयोब्ला बिसोरो जेब्ला खरान समावहाय दैया रानथेफिननानै जुदि एसे सानदुं गोसाजों जोम जोम बबेबा दंग'फ्राव जायोबा बेफोरखौ गुरना लायनानै खोब गोथावनो जि मैथाफोरजों बा थाइगिर गोरलै ओंखारनाय दैज्लां बोथोरनि बेफोरजों जानो जायो गोथाव जायो थिग बेफोरबायदिनो नागिरनानै जायो एम्फौ हारिबा जोंनि ना बेफोर बायदिखौ। जोंनि बर' हारिनियाव जानाय दङ।
औ
दा आं नोंथांनो जोंनि ओनसोलावहाय मा मा नोंथांनि फोरमायहरबाय बेखिनिखौ आरो नोंथां।
औ
औ
नंगौ
औ
खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां औ
औ होमबा नोंथां जोङो सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै होमबा नोंथां।
औ दे दे दे।
औ दे।